नोंथाङा फ्रि दंना? औ फ्रि दंबा आं एसे नोंजों बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन।
औ दे सावरायनो हागोन।
जों दा आबादनि आबादनि सिजोन जेला आबादनि खोथा रायज्लायजागोन नामा जों दा?
औ औ रायलायजागोन दे।
नोंथांमोननिथिं माबोरै आबाद खालामनाय जायो?
औ हागोन हागोन ओं गिबियावथ' जोंनि माने बर'फोरनि थांना थानायनि गुबै राहायानो आबादानो नङा होमबा?
औ।
माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरारा आबाद मावनानै जिउ खुंबोनाय मोनसे हारि
औ।
बिदिनो बर'फ्रा मिथिंगाजों मिलायनानै माइ आबाद बिदिनो फाथो आबाद ओमफ्राय बिदिनो गोबां बायदिसिना आबाद मावो नाथाय आथिखालनि मुगायाव बेफोरबायदि जोंनि साइडआवथ' माइ आबादा गोबां गोमा हमबाय
औ।
आथिखालाव बिदिनो गय बिफां गायनाय थालिर बिफां गायनाय। नारें बिफां गायनाय बायदिसिनासो सोलिबाय थायो। ओमफ्राय थेवबाबो आङो माइनि बागै एसे फोरमायसै।
औ औ दे फोरमायदो।
माइ गायनो थाखाय जों माने मोनसे हानि गोनांथि जायो नालाय
ह होम।
गिबियावनो माइ गायनो थाखाय खोथिया फोगोरना लानाय जायो ओमफ्राय बे खोथियाखौ जोङो माइलिखौ माने जोङो बस्थायाव सोनानै दैयावहाय सप्तासेसो माने दोननाय जायो आरो सोमहामनानै ओमफ्रायहाय बे खोथिया फोनो लानाय हाखौ जोङो हालेवनानै लानानै फोमोननानै बे खोथियाखौ माने सारनानै होनाय जायो आरो हायाव ओमफ्रायहाय खोथियाया एसे जौबाथाय बे खोथियाखौ जोङो फुनानै जि जायगायाव जों माइ गायना लादोंना बे जायगायाव जोङो एसे माने हाखौ आराम फाहामनानै बिदिनो आलि खोबाय आलि दानबाय ओमफ्रायहाय बावहाय बे खोथिया फुनायखौ जोङो गायनाय जायो आरो ओमफ्रायहाय बेावहाय माने गोदोनि दिनावहाय सावरि बादालि जानाय जायोमोन सावरि माने जेनेबा नोंथांनि न'आव गायना हो होनानै माने नोंथ बिथांनाव बिदिनो ओंखाम जानाय जायामोन आरो फाला बदल जालायनाय जायोमोन बिदिनो गायलायनाय जायोमोन औ। ओमफ्राय आथिखालनि मुगायावथ' बेबायदि मानसि मोनला। बिदिनो हाजिरासो लानांगौ जायो औ। ओमफ्राय बिदिनो माइखौ गायखांनानै द' दानसो नेनांगौ जायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय हायो आरो।
उम।
ओमफ्राय बेनिफ्राय फाथो होनोबा जोङो फाथोखौ फोना लानानै बिदिनो बेखौबो से बोसोरसोव जायो।
अ फाथोखौ?
औ फाथोखौ हाखांनानै दैयाव सोमनाय जायो आरो ओमफ्राय दैयाव औ दैयाव सोम सोमनानै फाथोआ रुयोबा बे फाथोखौ माहोनो जोङो बिनि बिगुर बे खौ जिरनाय जायो आरो ओमफ्राय बेनि बिगुरखौ जिरनानै फोरानो फोराननाया जाबाथाय ओमफ्राय बेखौ फानो आरो। बेखौ फाननानै माने जोङो रां खामायनो हायो। बे राङा जोंनि ओ फाथोनि प्रडाक्सना बेनो बेयो मोनसे दुरुंबो जायो।
अ दुरुं।
बिनिफ्राय मा मा खालामहैया आंखौ बारा मिथिला।
औ औ औ।
माने बै फाथोनिफ्राय फाथोसिनार मोनसे ओंखारोना मोनसे माने बिनि बिफाङा बिनि फिफांखौल' फाना नालाय बेयो ओंखारो। बेजों जोङो माने इन्जुर बानायनो हायो न'आव न मानसि थाग्रा इन्जुर।
अ अ।
बेफोरबायदिजोंसो माने न' लुनानै थायोमोन नालाय। ओमफ्राय बेफोरखौ फाननानै जों माने गोबां रां आरजिनो हायो आरो। ओमफ्राय बेफोर राङानो जोंनि संसार जानायाव बा न'खर सालायनायाव माने गोबां हेफाजाब होयो। औ बेनिफ्राय ओरै फैनानै दा आथिखालनि मुगायाव सोलिफुनाया जाहैबाय गय बागान ओमफ्राय थालिर ओमफ्राय ओ नारें थालिरनि बागैसो बुंनोसै‌
औ दे खोन्था।
थालिर गायनो थाखाय जोंनो माने एसे बांद्राय दल हाबो नङा ओमफफ्राय बांद्राय बालाबो नङा आरो बेबायदि जायगायाव एसे मिजिम जायगायाव जों थालिरखौ गायनाय जायो।
अ।
थालिरखौ बेदरखौ गायनानै दोनो जेला ओमफ्राय बेयो एसे हाथ ससेसो समान जायोबा बेखौ जोङो माने बिनि साइड साइडआव हाग्रा रज'योबाबो जों बेखौ हाग्राखौ एवना होनाय जायो आरो। सनना होनाय जायो खदालजों ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेयावहाय हासार होननाय जायो।
उम।
आरो हासार होखांनानै जों माने बेयावहाय मुलिबो होनाय जायो आरो जाहाथ जाहाथे एम्फौफ्रा बे थालिर बिफांखौ जानो हाया गाज्रि खालामनो हाया। औ बिनि थाखाय माने एम्फौ जायोबा थालिर बिफाङा गाज्रि जायो।
गाज्रि जानाङा।
औ ओमफ्राय बेनि उनावहाय थालिरा जौबाथाय बिदिनो थालिर बिलाइयाबो एसे गाज्रि जानो हमो, जौ हलां गारजा होलां राननो हमो ओमफ्राय बे राननाय थालिर बिलाइखौ जोङो हा ख्लायनांगौ जायो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय मुलि होनांगौ मुलिखौथ' हाय थानांगौ जेनेबा थालिर मावनायाव एसे खस्थ' नालाय। ओमफ्राय मुलि होनानै बेयो थालिरा ओंखारोबा आरो बे एबा मैखुनआवबो मुलि सारनांगौ जायों ‌माने बिदिनो भिथामिननि सारनांगौ एम्फौनि सारनांगौ भिथामिनो जाहैबाय माने थाब थालिरा थाब ग्ल' जानायनि बा देरनायनि ओमफ्राय, एम्फौनिया जाहैबाय बे थालिर माबायाव मैखुनाव एम्फौ अरनो हायैनि मैखुनाव एम्फौ अरोबा माने थालिर फिथाइया साइज जाया मोजां जाया। दख्ला दख्लि जायो। ओमफ्राय बेनिफ्राय थालिरा रायोबा जों बेखौ फाननो हायो। बिदिनो दांसेयाव सारिस' फास्स' गाहाम मोनो आरो। ओमफ्रायहाय बे औ दांसेयाव? औ औ जेनेबा थालिर बिगासेयाव बिगासे माबायाव हायाव थालिर बेदरखौ जोंनो
उम।
साराय थिनस'सो नांगौ आरो। थालिर बेदरखौ ओमफ्राय औ बेखौ एक फुट बा देर फुट बेबायदि गोजानाव गायनाय जायो। एसे आलांगा आलांगा मोजां जायो आरो।
औ।
औ ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा बेखौ फाननानैनो गोबां रां आरजिनो हायो औ।
आरो गय बागान होनोबा जोंहा गयखौ गायनो थाखाय गिबियाव जोङो गय फिथाइखौ जावैनानै लायो ओमफ्राय बे गय जावैनायखौ एसे देरबाथाय बा बोसोर बोसोरथामसोहालागै सो जेनेबा गया गायजायो बे बोसोरथामहा लागौयाव बे गय फुलिखौ जोङो जायगा सोलाय सोलाय गायस्लायबाय थानांगौ जायो।
औ थाब थाब फिथाइ मोनो होनना बुङो ना?
औ औ जायगा सोलाय सोलाय गाय माबायो जेनेबा हाख'नानै बेलेगाव गायहैयो आरो नेक्स्ट बोसोरावहाय बेखौ बे जायगानिफ्राय हाख'नानै बेलेगाव गायहैयो। ओमफ्राय बेनि उनावसो गय फिथाइ माबाखौ बिफांखौ गायनाय जायो आरो। मोनसे जायगायाव ओमफ्रायहाय बे गय फिथाइया थाइनो थाखाय जोंनो बिदिनो सत बोसोर बा आद बोसोर बेबायदिसो नांगौ जायो आरो।
अ फिथाइ प्रडाक्सन फैनो आरो?
औ औ।
उम उम।
ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै माबोरै आबाद मावो एसे फोररायनो हागोन नामा?
जोंनियावबो बिदिनो गय फिथाइनि नों दा नोंथाङा जेनेखि खोन्थाबाय गय फिथाइनि खालामो। ओमफ्राय थालिरनिबो खालामो एनिफ्राय खुसेरनिबो खालामो। दानियाथ' खुसेरबो दै जागाय जागाय माने बहुद गरम नालाय। बिदि खुसेर बिदै मानसिफोरा माने बिराद लोङो बेखाय माने बेबो दा माने सोलिदों आरो खुसेर माबा माबायाबो सोलिदों आरो ओहोम आबादाबो सोलिगासिनो दा ओमफ्राय बिदिनो दा दैज्लां समाव माइ आबादाथ' थाखायोनो बिदि आरो ओमफ्राय मेसेंआव लाइ, लाफा बेफोर ओंख्रि-ओंख्रि जानो थाखाय लाइ, लाफा खालामनाय जायो आलु खेथि खालामनाय जायो। एनिफ्राय माइ माइनि आबाद खालामखांनायनि उनावनो ओह माने बेसरनि आबाद खालामनाय जायो आरो अ बेसर ओमफ्राय दुन्दिया बेफोरनि आबाद खालामनाय जायो आरो जों
औ लाफाखौ माबोरै गायनाय जायो?
लाफाखौ बेगर फोना होबानो जायो लाइ बादि। लाइ बायदि माने लाइखौ जेरैबायदि फोयो। बिदि लाफाखौबो बिबायदिनो फोनांगौ जायो आरो किन तु लाफा थाखाय माने ओ बाहाय एसे हाखौ मो जाङै आर लानो गोनां जायो आरो माने गोबोरखि होनानै मोजाङै माने मिलायनानै माबा खालामना लानाय बायदि जा लानो गोनां जायो आरोमोन नहलबा माने जानो नागिरा लाफाया जेराव मेरावनो जानो नागिरा। लाइआ किन्थु जेराव फैयो नों बेयावनो जायो। जेनेखाबाबो लाया जायो किन्थु लाफाया माने जानो नागिरा आरो।
ओम
बेनिखायनो लाफानि थाखाय एसे माने जोथोन लानो गोनां जायो आरो। दैनिफ्राय दैनि फारसे हासारनि फारसे बिदि माने जोथोन लानो गोनां जायो आरो लाफानो थाखाय
नोंथांमोननि गामियावथ' होमबा दासान्दि बिदि सोलिगासिनोना होमबा?
दा जों गामियावथ' दा दैलां नालाय माइनि आबाद सोलिगासिनो दा
औ औ
बे ट्रेक्टर हारि दानियाथ' माने मोसौजों बिदि गैयानो होन होन थावो आरो मोसौजों खेथि खालामनाय दा सब ट्रेक्टरजोंसो आबाद थिखांनाय बायदि जायोसै आरो दानिया
औ
बिदि आरो दा गायजोबनाय जायाखै नोंथांमोनथिं गायजोबनाय जाबाय नामा?
जोंनिखिबो गायजोबथ'नो हायाखै नोंथां।
उम उम
नोंथांमोननि गामि खैजाय मा मा जेनेबा माइ गायो?
माइया आसु माइखौथ' नुनोनो थांलिया दानिया ओ धनलकस्मि पेकेटनि बांसिनानो पेकेटनि खो गायोसै बायनानैहाय। प्रडाक्सनाबो बेसि जायो होननानै बेनिफ्राय ओ माइनि मुंफोराबो माने साइन्टिफिकलि बेलेग बेलेग जालांबाय। धनलक्मि होननानै बुङो किसुमान किसुमान आरो स्वर्न मुसुरि बेफोरबायदि मुं दं। मुं दंसोयो बायदि बायदि मुं दङ आरो। गे
होमबा जाथावसिननामा?
दे जाथ'सिगोन दे ओ अ दे।
बेनो